नोंथां औ औ नोंथांनाव आं कल खालामनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय
औ हागोन नोंथां नोंथाङा फोरमायदो
औ औ माने जोङोथ गोदोनिफ्रायनो बिफां लाइफां बा हाग्रानि सायाव सोनारनानै थाबोनाय नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां औ
जोङो बे दंफांनिफ्रायहाय जों मा मा बानजायनाय मोनो बा जों दंफाङाव माबोरै सोनारनानै जिउ खुंबोआ बेनि सायाव नोंथाङा सावरायनो हागोनना
औ हागोन नोथां ओ दंफाङा जाबाय जों सुबुं माहारिनि मोनसे बानजायग्रा होननानै बुंनांगोन दंफांनि सायावनो जों सुबुं माहारिफ्रा गोदो गोदायनिफ्राय थांनानै दङ जेरै मा होनो जों सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो न' लुनायाव बाहायनाय खुन्थिया महरै बायनाय आगजुआनो जाहैबाय बेब खुन्थिया मोखां बाहायनाय माबायानो जाहैबाय दंफां जेरै दंफांनि साल दंफांनि बागा सान दंफांनिफ्रायनो जों मा खालामोमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरा खुन्थिया बानायनानै न' लुनानै। थागदों आरो नोंथां दासिमबो नुनो मोनो बैफोर खुन्थियाफोरखौ गोबां न'फोरानो जोंनि बर' सुबुंफोरनि बै साल खुन्थियााल दंफांजों बानायनाय खुन्थिया। एबा खुन्था आरो नोंथां थिग बेबायदिनो सुबुंफोरा गंफांनिफ्रायनो बारनानै मा होनो बानायनानै थादोंमोन आरो नोंथां ओ आरो दंबावो नोंथां बेल' नङा सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहाय जे बाहायबोनाय। गोबां आइजें आयला दोङो एबा जिनिसफोर दोङो बेफोरनो जाहैबाय सुबुं बाहाय जेरै उन्दुग्रा बिसिना बेफोरबो जों जाहैबाय मा होनो ज गंफांनिफ्रायनो मोननाय मोनसे आगजु आरो नोंथां जेरै जिरायग्रा सियार बेफोरबो जाबाय जिरायग्रा सियार बेनिफ्राय मा होनो बेरेन्सि जेरै थेबल आरांगा बेबायदिनो गोबां दङ बेफोरखौ जों सुबुंफोरा दंफांनिफ्रायनो दाननानै दंफांनिफ्रायनो दाननानै बानायनाय मोनफा मोनफा आगजु। नथां बेफोर आगजुफोरानो जाबाय जों बर' सुबुंफोरनि गुबै थांना थानाय जिउ राहाया खुंनाय। खुंनायाव नांगौ जानाय। बेसाद होननानै जोङो बुंनो हान हागोन आरो नोंथाङा बेजोंल' नङा। जोंहा मोनसे नेमखान्थि दोङोदि दंफुंसे बानायनाय आगजु जेरै जों गाम्बारि दंफाङा जोंनि थाखाय थाखाय मोनसे बेसेन गोजसा दंफां होननानै जोंङो बुंनो थांनो हायो मानो होनोब्ला गाम्बारि बिफाङा। मोनसे दंफाङा जोंनि धोरोमजों बर' हारिनि धोरोमजों मोनसे। हेंगाहाय सोमोन्दो दोङो बे गाम्बारिनि दंफाङा ओरैबायदि होननानै बुंनांगोन जोङो। नोंथां जेब्ला जोंनि बर' न'खरफोराव एबा बर' सुबुंफोरा हाबा जायो अब्ला जों बै गामि दफांनिफ्राय बानायनाय आगजुखौ जोङो बायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो दंफांनि खामफाय खामफारि दाखुनि खामफलि बेखौ जोंनो गोनांथार आरो। औ बे जेब्ला जोङो बे आगजुखौ मा होनो हाबायाव बाहायो अब्ला बे बाहायनाय जाहैबाय मा। बर मा होनो खैना गोदाननि ओंखाम खुरनाय एबा हाथा खुरनायाव बे आगजुखौ बाहायनाय जायो नोंथाङा। जेब्ला खैना गोदाना हाथा खुरो अब्ला बे फ्लाइ मा होनो गाम्बारि दंफां बानायनाय। गाजोल गैयै खामफ्लाय एबा आथिं गैयै खामफ्लाय होनना बुङो नोंथां। बेखौ मा होनो बर' गोदान आरो बर' गोदाननि लोगो बा बिसुखि बिसोर फानैा जिरायनायखौ। जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेयाव जिरायनानै खैना गोदाना नोंखां खुरनानै जाहोयो आरो नोंथां। बेनो जादों जोंनि बर' धोरोमजों एंगार हायि मोनसे। दंफांजों सोमोन्द गोनां मोनसे आगजु आरो नोंथां। आरो दंबावो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बबा जोंनाव बै हाबा होननानै बुङोब्ला बे हाबायाव बाहायजानाय। जेरै जोङो आगजुफोर जेरै जोङो। खैना गोदाननो न'खरनि बिमा बिफाया अननानै अन्थोब महरै हरनायजुफोर जेरै जोङो दंफांजों बानायनाय सफा दंफांजों बानायनाय फालें दंफांजोंनो बानायनाय गदेज बिदिनो गोबां आगजुफोर दङ जेरै सियार टेबोल दोङो बेफोरबायदिनो गोबां आगजुफोरखौ दंफांजों बानायनानै बै गावनि फिसाजो बिलइलायनो अनानै अनथोब महरै हरनायाव बाहायजायो आरो नोंथां बे दंफांफोरानो आरो मा दंफाङा आ बुंनो हाबावो जोङो दंफाङा बेल' नङा नोंथां दंफाङा जाहैबाय सुबुंजों मोनसे एंगार हायै सोमोन्दो थालायनाय मोनसे बाहागो आरो जेरै सुबुं नङाब्ला दंफाङा थांना थ हा दंफां नङाब्ला सुबुङा थांना थानाय हा थिग बेबायदिनो दंफाङा जाहैबाय जोंनि जिउआव गोनांथार एबा सुबुं सुबुङआो दावफोरांनि जिउआव गोनांथार आरो नोंथाङा बे दंफाङा हगारनाय गेसखौनो सुबुङा थांनानै लायो नोंथां जेरै अक्सिजेन गेस आरो सुबुङा हगारनाय कार'नाव अक्सिाडेन गेसखौ दाफाङा जानानै थांना थायो। नोंथां बेबायदिनो दंफां आरो सुबुंजों मोनसे बानजायग्रा होननानै जों बुंनो हागोन। बिनिखायनो जो दंफांनिफ्रायबो जोङो गोबां आगजु मोननो हायो नोंथां। बेफोर आगजुफोरखौ जोङो सानफ्रोमबो जिउ दैदेननाय एबा जिउ गा गाहायावनो बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जों फरायसालिफोराव थाङोब्ला जों नुनो मोनो। फरायसालिनि गासिबो जिरायग्रा मासिफोरानो जाहैबाय दंफांनि आगसु आरो न'फोराव नुनाय गासैबो खोरखिफोरानो जाहैबाय दंफांजों बानायजानाय मोनफा मोनफा। आगजु आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनि जिउआव नांगौ जानाय गासैबो रोखोमानो जाहैबाय दंफांनिफ्राय मोननाय आगजु आरो नोंथां।
औ औ।
औ औ आं नोंथांनो दंफांनिफ्राय मोननाय खायफा आगजुफोरनि सोमोन्दै आं बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनो सानबाय आरो नोंथां दा नोंथाङाबो आंनो हागोन नामा नोंथाङा दंफांनिफ्राय मोननाय माफोर आगजुफोरखौ आंनो फोरमायदेरनो हाबावगोन। नामा आरो मा दंफाङा जोंनि सुबुंनि जिउआव मानो बानजायनाय बेनि सोमोन्दै आरो फोरमायदों। बेथनो
औ हागोन नोंथां।
दंफां जोंथ' गोदोनिफ्रायनो सुबुं माहारियाहाय जोङो मा होनो जोंहा थांनानै थाबोनाय समावहाय जोङो माने हाग्रानिफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसादनि सायावनो सोनारदोंमोन। दा गिबियावहाय जोङो दंफांजों सुबुंजों माबायदि सोमोन्दो दं होननानै बुङोब्ला
जोहा मा जोंथनानै थानो हाया मानो होननानै
जों मानसिया
बेार मबाय
थां दा जोङो बुंनो थाङ बुंनो थाङोब्ला दंफाङाबो जिब जुनार बा जों गैयाबा थांनानै थायखौनो होनजायो। मानो होननानै बुङोब्ला दंफाङाबो जों हगारनाय कार्बनडाइ अक्साइडखौसो लानानै थांनानै थायो। दा बेबायदिनो जोङो मा सुबुं माहारिया बा जिबि माहारिया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
थांजयाबा जोङो थांनानै थानो हाया आरोखि दा बेजों लोगोसे जोंहा दंफांनिफ्राय गोबां रोखोमनि बानजायनायखौ जोङो मोननो हायो आरो ना। जेरैहाय गिबियावनो जोङो जोंनि देहानि थाखाय गोनां जानाय माखासे मुलि हारिनि बा भिटामिन बा गोनां जानाय माखासे मा जानाय लोंनाय मुवा बेसाद मोननो हायो बे मा होनो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बैफोरनि दंफांनि बिबार फिथाइ बिलाइ ओ मोदोम बायदिफोरानो जाहैबाय मा
जोङो बिनि फिथाइ बिबार ओ बिदिनो मोदोमफोरखौहाय जों माखासे मुलि हारिनि थाखायबो जोङो बाहायनो हायो ओ जायनाखि जोङो मा जोंनि देहाया लोरबां जायोब्ला जोङो बैफोरखौ बाहायनानै जोङो माने जोंनि देहाखौ राफोद गोख्रों खालामनायाव माने मदद मोनो आरोखि दा बेजों लोगोसे जोङो दंफां मोदोमनिफ्राय जोंहा गोबां रोखोमनि आगजु बिदिनो मा होननानै बुंनो हायो जोङो टेबोल चेयार ओ बेन्स देक्स बेजों लोगोसे जोंहा गोनां जानाय बिदिनो उन्दुग्रा बिसिना
न' बां बायदि बायदि
फांनिफ्राय जोङो बानायनानै लानायखौ जों नुयो आरोखि दा बेजों लोगोसे जोङो
दानि जुगावहाय जोङो दंफां दंफांनि बेसेना ओरैबायदि गोजौआवहाय जों माने दंफांखौ फाननानैबो जों माने रां आरजिनो हायो आरो ना जेरै जोहा दङ साल सिगुन गाम्बारि खैरो बैफोर दंफाङा जाहैबाय आथिखालाव मोननो थाङै दंफां आरो बैफोरनि बेसेना दा जोबोद जोबोद गोजौआव दं आरो नोंथां दा साल दंफां होननानै बुङोबथ' जोंहा ओरैबायदि दाम गोसा दंफां आरो ना नोंथां जोङो बे दंफांखौ ओ मा मोननो थांलिया आरो बेनि बेसेनखौ जों दस्रा दंफांजों जों रुजुनो हा हाया आरोना नोंथां मानो होननानै बुंङोब्ला फांसे साल दंफाङा देरनानै जोङो बेखौ बाहायजासे जाहैनो थाखाय बेहा गोबां बोसोर सम लायो आरोना जेरै जोङो जौसे बोसोरबो लानो लानो गोनांबो जानो हागौ
बेनिखायनो बै दंफाङा ओरैबायदि बेसेन गोसानि जायो आरो नोंथां जोङो बैफोरखौ फाननानै जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरोना थां दा बेनि लोगोसे जोङो बेजोंहाय जोंहा गोबां आगजुबो बानायनो हायो ओ जेरैहाय जोङो गिबियावनो न' बानाय जोङो दंफांखौ बाहायनो हायो जेरै न'नि खुन्थिया दर्जा खोरखि बा गोजौआव होनाय बाथाम बेफोरखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो जोङो बानायनानै लानो हायो आरोना नोंथां दा बे न' न'जों लोगोसे जोंहा न'आव गोनां जानाय माखासे आगजु बा मुवा बेसाद जेरै टेबोल सियार फालें ओ आलना बैफोरखौ जोङो बानायनानै लानो हायो आरो दंफां दंफांजोंनो
औ नोंथां दंफांनि आगजु दामजु दामजुफोरावबो जोङो दफांखौ बानायनायखौनो नुनो थाङो आरो ना नोंथां जेरैहाय जों जोंहा खाम दं ओ सेरजा दङ ओ हारम'नियाम दङ आरो दानि गोदान मा गोदान मुगानि दामजु जेरै गिथार दङ गोबां रोखोमनि मुवा दानो बेफोरजों माखासे जोंहा दंबावो जोंनि जिउआवहाय बाहायनो हानाय गोबां रोखोमनि आगजुफोर जायफोरखौ माने जेनेबा दंफां गैयाब्ला जोङो माने बानायना लानो हायाखौ बुंजायो आरोना दंफाङानो जोंनि मा थांनानै थानायाव ओ मा जोबथा हाजासे
ओ मा सिबिनाय बा बानजायनाय होबोगासिनो आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ औ नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम